औ हेलौ नोंथां।
खोनाबाय नोंथां? नोंथाङा मा खालामदों दायो?
औ नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो आङो।
ए नोंथाङा फ्रि टाइमबा आं माबाफोर सोंनो सानदोंमोन।
औ सोंनो हागोन दे नोंथां सों
अ नोंसां मोनहानि न'खरनि बागैसो आरोना गाज्रि दामोन।
औ औ मोना दे मोना।
ओ सांमोना माने इ दिनो आबादफोर मावनानै सलियो ना साख्रि बिदिनो जबफोर दङ आर रो माने अबे मोनसेजों सोलियो बेफोरनि बागै एसे बुंफोरना होदो जबनिबा जबनि बागै बुंफोरदो आबादनि बा आबादनि बागै एसे बुंफोरना होदो आरो।
औ। नोंथां जोंहाथ' न'आव जब इदि मावग्रा गैया आरोना। माने आबाद मावनानै इदिनो खामानि फोर मावनानैनो न'खरखौ सोलियो आरोना।
ओं माने मानि आबादनि बागै इदिनो फिथाइफोरनि बागान ना इदिनो साफतफोर ना माइनि बागै एसे खोन
औ जोंहा बिदिनो गोरान खेथि ए से मावो आरो इदिनो आरो दैलां बोथोराव माइ गायो बिदिनो दायोथ' माइ गायनाय सम।
उम।
दायो गायनाय जाथ'वाखै आरोना जोंहा खोथियाफ्रा बांद्राय जौथ'वाखै
औ।
दैफ्राबो बांद्राय जाजोबथ'वाखै माने दुब्लियाव ओमफायो गायथ'नो मोनाखै आरो।
लासैनो गायसै उनाव दैफोर जाबाय बायबा।
उम।
औ आरो इदिनो मेसें बोथोराव मै-मैगं मैगंफोर गायो आरोना बिदिनो एफा एनै जेरै औ जेरै- बेफोर मुला लाफाफोर बेसरफोर बिदिनो भिन्दिफोर गायनानै बिदिनो फानो आरोना न'फ्राव। सबाय बिमा बिदिनो फाननानै न'खर खुङो आरो जोंहा।
औ।
बिदिनो उम औ नोंथां
उम नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो हागोन।
अ नोंथांमोनाबो माबोरै सोलियो न'खराव बिदिनो जबना आबादनि सायाव‌। हेलौ नोंथां
नोंथांमोनहाजों एखेयानो आबाद मावनानैनो जायो आरो।
औ-औ-औ बेनोसै आरोना जोंनालाय।
जोंहा खुसेर बागान दङ बेखौनो माबानानै जायो आरो खुसेर बागानजोंनो सोलिलाङो ओं ओं फेरेदो।
औ दाथ' गरम बोथोर दिन ना
ओं गरम बोथोरनि दिनाव बेखौनो फेरेदनानै जोंहा लाङो आरो द'खानाव। ओं दैज्लां समबा माइ गायो। ओमफ्राय मेसें समंबा बिदिनो खुसेरफोर गायो आरो।
औ। बिदिनो फानो आरोना औ। उम मोजाङानो नोंथां।
औ।
नोंथांनि न'खरावलाय खबरफ्रालाय बोरैथो दं?
जोंनि न'खराव गासिबो थिगानोसै नोंथां बिदिनो।
नोंथांमोनहालाय माबोरै सोलिदों न'खरफ्रालाय।
जोंनाबो बिदिनोसै गेजेरावनो। दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि आरो बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो।
उम।
ए। हेलौ नोंथां।
औ नोंथां बिथां खोनादों। दे माबाफोर सोंलु दंबा सोंनो हागोन बिथां।
औ-औ-औ। नोंथांमोनालाय न'खराव जिब-जुनारखौ फिसिगोना फिया? बिदिनो औ। माने न'खराव जिब- जुनारफोर फिगोना - फिला नोंसानो
फिसिनायालाय फिसियो बोरा बोरमा म ‌ ब्रै दङ अमा मासे दङ। बेफोरबायदिनो फिनानै जायो आरो।
मोसौफोरलाइ
थ' गैथ'आ जोंहा अमा बोरमा दं आरो।
अ दाउफोर।
दाउलाय दङ औ दाउ दङ। हांसो दं। उम बेफोरजोंनो जायो ओमफ्राय नाबो फियो आरो फुख्रियाव जोंहा। बिराद बुरजा बुर जा ना दं जोंहानाव गिदिर-गिदिर लांगाब- लांगाब।
आंनो दिनां हरबानो जाबाय दे नोंथां।
औ बै ना गोजाया मा होनो ना सान्दा ना मा? सायना फुथि होनोथाय बे नाखौ।
दा गोजाखौथ' खमल
औ-औ कम्बलखाथ एखौ फिसिदों बिराद बुरजा दं जोंहानाव।
दाब्लिस जायोना।
औ।
औ-औ।
जों बेजों आरो ना गोजाजों उम नोंथांमोनहा बागान दंना गैया
हेल' नोंथां।
खोनादों
औ-औ दासो खोनादों औ।
गय बागान दंना गैया नोंथांमोनहा
जोंहा गय बागानाथ' बांद्राय गैया बिदिनो एसे-एनै दं आरोना
औ
औ दायो बिबार बारहांदों आरो बिदिनो एसे-एसे बेखौनो फानो फाननानै न'खर सामलायो
औ उम ओमफ्राय नोंथांमोनहालाय फुख्रियाव ना फिसिगोन ना फिया
जोंहा फिसिनायालाय फिसिथ'आ फिसिया माने
औ
बायनानैसो जायो जोंहा औ
मोजाङानो
उम-उम बिदिनो मोसौफोर फिसियो आरोना मोसौफोर दाउफोर ए एसे बिदिनो बोरमा गैया जोंहाना बोरमा अमाबो फिसियोमोन नाथाय दायो गैथ'वा आरो औ बिदिनो फाननानै रां बुथुमो आरो एफा एनै औ
नोंथाङा माबा सोंनो दं नामा नोंथाङा आरोबाव
नोंथांमोनालाय औ-औ नोंथां नोंथाङा न'खराव माइ गायथ'वाखै नामा नोंसा
ओहो जोंहा माइखौ गायनायालाय गाया बे आबादजों आबाद मावो आरो जोंहा
अ औ मोजाङानो
ओ
माने गोरान खेथि आरोना
औ-औ गोरान खेथि गायो जाहा
उम
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां
फुल बागान दंना गैयानोथां
औ दङ इदिनो एफा एनै
मा-मा टाइपनि फुल गायो माने मा-मा जाथिनि
जोंहाथ' बिदिनो गलाबफोर गायो गेन्दा फुलफोर बिदिनो उम माखासे नामफोरखौ मिथिलाय लांला आङो बिदिनो गायो आरो ना जेरै एल'बेराफोर दं। दं इदिनो गोबां होनबाबो नामफोरखौ मिथिजोबा आरो
उम-उम
नोंथां नोंथांमोननावलाय दंना गैया बिदि फुलबारि गार्देनफोर
जोंहाथ' दङ जबा फुल दं जोंनाव ओमफ्राय सामब्राम फुल कबि फुल ओमफ्रायो दावदै फुल रस फुल बायदि-बायदि दं आरो
औ जोंनावबो दं बिदिया दंनायालाय माबे बावलाय लाङोलै आं नामफोरखौ औ
नोंथाङालाय दालाय बबेयावथो दङ
आं
औ।
नोंथाङालाय?
आंबो न'वावनो दंथ' दायो
उम
कलेजफ्राबो बन्द' जायो नालाय न'वावनो दंफैथ'यो आं दायो नोंथां हेलौ नोंथां
ओ
फरायनायालाय माबोरैथो सोलिदों नोंथां नोंना
फरायनाय फ्राथ' बिदिनोसै मोजाङानो सोलिदों
औ औ
औ नोंथांनालाय?
आंनाबो बिदिनोसै। मोजाङानो बांद्राय गाज्रिबो नंद्राया आरोना
औ
नोंथाङालाय कर्स लाखोना ना डिग्रिखौनो उथ्रिना थाखो
डिग्रिखौनो लादों दायो डिग्रि कमप्लिट खालामनानै फिसा फिसौ मावलाबाययनोसै
औ।
उम हेलौ नोंथाङा जेरावबो थाङाखै नामा माने बेरायहैयाखै
बेरायनायालाय आं दामानि जेरावबो बेरायहैथ'वाखै दैलां बोथोरबोना ओंखायनो फैसाफोरनिबो प्रब्लेम एसे बिदिनो अखाफोराबो ओंखायनो जेरावबो थांनाय जाथ'वाखै आरो आं उनफ्राव सुबिदा लानानै थांसै
नोंथाङालाय बेबायदिनो मिथिं दौथिं थिं फुजाफोर जाबा दुर्गा फुजाफोर जाबा लोखि फुजाफोर जाबा इदिनो मोसागोनना मोसाया इदि बायदि मिथिंफोर जाबा
औ आं मोसानाया बांद्रायबो मोसाया इदिनो एफा एनै मोसायो आरोना मोसानोलाय मोजां मोनो होनोमबाबो माने गिनायबो मोनोना बेयाव थांबाथाय
औ। अ दे होमबा नोंथां दोनथ'सै।
औ औ दे औ औ।